हेलौ नोंथां ओ नोंथां। मा खालामदों नोंथां?
होय ओरैनो गोलांला बायनासो दं नोंथां। दंफां सिंङाव आराम गरमनानो
औ ओ दा सानसुनि ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां?
औ जाखाबाय इदिनो निरामिस सो जाला बायबायनो।
आसा आसा औ औ।
नोंथां मोनालाय?
होननानै संगासिनो दं नोंथां नै जाखङाखै औ आलुजों सवाबिन संगासिनो
आं मोजाङैनो दं दे बाजैबो
जौ दङ दा नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जेनेबा नोंथांजों मोनसे खोथा रायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरोना मोनसे
औ
टपिकनि सायावहाय जेनेबा औ दा जोंङो बैसागु बोथोर खुङो नंङा होमबा जोंहा बर'फ्रा बे बैसागु बोथोरखौ बे नोंथांमोननि जायगां जाय बैाय खुङो बेखौ एसे फोरमायनानै होददों नोंथां
औ बिदिनो नोंथां बैसागु होनोब्लाथ' जोङो बोथोर बोथोर लायै बोथोर अहाय बैसागुवा बोसोराव खोमसेल बैसागु
औ
ए बैसागु समा बैसागु मोसौ बैसागो बिदिनो मोसौ बैसागुखालि मोसौ बैसागुनि से थारिख होन दा बैसागु मानसि बैसागुनि से थारिख आरो जोंगियाव मोसौ बैसागुखौ जोंगियाव जों माल गोदो गोदाय माने आरो दाबो आरो ना बाहायो मोसौ
औ
खौ महरै लोखि महरै जोंङो आं एबा सायखना लायो आरो जुजियो खौ गिबिसिन जोंङो मोसौ बैसागु फालि जों मोसौ मोसौखौ बिदिनो बेमार आजार बायदिसिना सानाय सुनायनिफ्राय खारेन्ट बा
औ
सामथाय हालदैफोर हानानै खल जनाय जाया माला खालामनानै ग जायो आ लावथि लावथि बेनो जोङो बुस्रायनाय जायो आरो ना बिदिनो आरो खोथा फनाय जायो बे ज होनानै सुखुंनाय जायो आरो ना गानायनाय नेमा जाबाय जे सानाय सुनाया खारो आरो ना
औ औ
समावबो जोंङो न'नि न'मा एबा न' इसिं बायदि सा खना मला गानसे
खदिनखालि जेरै मानसि बैसागु बेबो जोङो सेथि दिन से सेथिंं खालि मोसौ बैसागो फालियो बैसागु मानसिनि एसे जों बे समाव बिदिनो ओ सुबुंफोराबो बिदिनो जोङो बेमार आजारनिफ्राय एबा बायदिसिना बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो थाखाय जाहाथे जाया सेजौसे जौसेसो बियो मैगं दं आरो बेखौ गोदोनि समाव जों बांसिन मोननाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव सेज जानायखौाय नुनो आरो ना? जि मोनो बि जायो बिदिनो थिफोर दंो सेजौ से ग ाय बायदि रोखोमनि खैबा जोंसे लगायनानै ओ मिक्स खालाम सुमना जायो बयल खालाम जाहाथे बे जानायनि दाबो सालायनाय जायो आरो ना जोंथिं
औ
बिदिनो सोरबा सोरबा बिदिनो गामिफ्राव थानसालिफ्राव बिदिनो ओ से सेथि दिनखालि मानसिनि सेथिन गामिनि थानसालियाव ओ आर'ज गाबहयो मोसायो जा बोसोर गोदाना हनि थाखाय गाहाम जायो। बेस आरो बे बस जै रावबोखौफोरा लोगोसे गामिनि ओ गामिनि जाय सुबुंनिफ्राय देरसिन गिदिर गोलाव ओ आबौ आबैथै जानाय एबा खु जानाय बायदिसिबां सोंनाय जायो आरो बिसोरबो जोंोंनाय जाया बेदिनखायो बिनि उनावसो जों जेब्ला बेदिखायो सुबुंफोरा अबावबा अबावबा गामि फोराव मोसानाय म स म सुब फ दानि जुगावथ' जोंङो सानथाम सान जोंनियावथ' सानथामल' फालिनाय जायो। नोंसोरनिथिं सेथि बा थामथि दिनखालि अ गामि जे सेंग्रा सिख्ला ज' जायो ओ बोराय जायो म जि स ायदि बर' दा जों मोसानाय जायो सोरनाबा न'खराव फैसा हरो माय बोर लायो बोर सारस्रियो बिदि गोजोन दा नोंथाङाबो ओ एसे फोरमायदो नोंथांनि जाय
औ जागोन नोंथां दा नोंथांथ' गोबां माखासे बैसागु बोथोरनि बागै ओ माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ बुंलांनाय नङा होमबा।
औ।
दा आंबो फंनैसो बुंनानै होनोसै आरोना। जेनेबा माबायदिहाय जोंनि एरियायावहाय माबायदिहाय जेनेबा बैसागुखौ खुंनाय जायो। बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होनोसै दा। जेनेबा दा बैसागु बोथोर जानोबाथ' जोंहा बे बैसागु बोथोरा जोंहा एप्रिल दानावहाय फैयो नङा होमबा। जायो जिहेथु जोंहा बेखौहाय जोंहा बर'फ्रा गोदान बोस होननानै जोङो मानिनानै लानाय जायो आरोना। दा बेखौहाय माने जोङो दा बैसागु बोथोरा माने ओ माबानाय लोगो-लोगो बैसागु बोथोर सफैनाय लोगो-लोगो माने बिलाइ दंफां बिलाइफोरनि गोदै माबा गोरलै माने बिलाइफोरा ओ
अं।
रज'यो आरोना जेनेबा खिलियो जेनेबा बिदिनो जोंहा आरो माखासे माबाफ्राबो बिदिनो मोजां जायो आरोना थिग बिदिनो दा बैसागु बोथोर ओं औ-औ। ओं दे। जा बैसाग बोथोर बिदिनो खुंनाय जायो आरोना ओमफाय जा बैसाग बोथोरखौ मोननै रोखोम खुंनाय जायो आरोना जेनेबा मोसौ बैसागु बेनिफ्राय मानसि फैसा खुुंनाय जायो आरो ना मोननै रो खोमै जिहतु जोंहा ओ मोस बैसागुखौहाय जोंहा सैद' थारिखनिफ्राय खुंनाय जायो आरो जोंहा बिदिनो गावबागावहाय मानसि बैसागु जोंहा बैसागुनि से थारिनिफ्राय जा खुंनाय जायो आर ना मोसौ बैसागु खुंखांनायनि उनावहाय बे मोसौ बैसागु खुंनाय समाव जोंहा गोबां रोखोमनि माखासे ओ बिदिनो मैगं मैलाबो जानाय जायो मैसागु बैसागुनि थुखांनायनि उनावहाय दा बिदिनो बेन्दों बेनला हाग्रानि जि मोनो जोङो मैगं थाइगं गोखा गोखै जों बेखौ बुथुमनानै जानाय जायो आरो। दा बेफोरखौ जाहैबाय जोंहा माने माखासे बेमार आजारफ्रा खारो होननानै खोनानो मोनदों आरोना। जेनेबा बोसोराव जे बेमार आजार जादोंबा जानो नागिरदों बैफोर बेरामफोरा माने हामा होननायखौ जों मोनथि नो मोनदों आरोदा बिदिनो गोदोनिफ्राय फोथायनाय दङ आरोना। ओमफ्राय दा बिदिनो जोंहा मानसि बैसागुखौबो जोङो फालिनाय जायो दा मानसि बैसागु फालिनाय समावहाय जोंहा माने ओ बैसागनि सेथामबो जा फालिनाय जायो बे मानसि बैसागुखौहाय। दा बे समाव जोंहा माने गोबां बिदिनो सुबुंफोराहाय उम बयखौबो माने मान सनमान लालायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना। जेनेबा गेदेरफ्रा उन्दैफोरखौहाय बोर होयो आर ना ओमफ्रायो उन्दै बोरा गेदेरफोरखौ खुलुमनायजों जेनेबा बोर लायो आरोना। जेनेबा बैसो गोदाननि नामावहाय जेनेबा बैसागाव खनसे बिदि मान सनमान खालामलायनायखौहाय जों मोनो आरोना। दा बेनि उनावहाय ओ जोंहा बिदिनो दामनाय देनाय मोसानाय फोरनि फैलायबाय दा बेवहाय जोंहा माने बर' ओ सुबुंफोराहाय बयबो जोंहा गाव गावनि गानग्रा जोमग्रा गाननानै जेनेबा बिदिनो हिन्जावफ्रा दख'ना दख'ना गानो आरो बिदिनो पास्रा लायो। आर'नाइ आरो बिदिनो हौवाफोराहाय बिदिनो गामसा। आर'नाइ बिदिनो गस्ला गुफुर गाननानैहाय जेनेबा खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरबायदि लानानैहाय जोंहा ग्रोम ग्रोम जेनेबा ओ मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना खुगा मेथाइ खननानै जोङो ओ हायलालाय हुइलालाय मोसायो आरोना। दा बेबायदियाव जोङो मोसानायावहाय जो माखासे सान दाबाय जोङो दान हरनायखौ जों नुनो मोनो जेरावहाय जोङो माखासे सुबुंफोरा बिदि दान हरनायफोरखौ जोङो लानानै फैनानै जनोङो फार्थि जायो आरोना जोङो माने। सिगांनि समाव जों माने बैसागुखौहाय स्नि सानसिम फालियोमोन आरोना। दा नाथाय जोंहा थाम सान दा नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदिल' फालिनाय जायासै। मानो होनोब्ला जोंङो दानि जुगाव माने बांद्राय रंजा बाजा खालामनायफोर दं
उ
फोरनिफ्राय जों एसे गोजानाव थानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो ना। दा ओबायदि ओ खम सम फालिनानैनो जों माखासे ला सबाय फार्टि जायो बिदिनो दान मोननाय फैसाफोरजोंहाय। दा बेबायदिनो जोङो बे पार्टि जानायावहाय जोङो माखासे बेदरफोर जायो बिदिनो अमा बेदर ब्रयलार बेदर माखासे माबाफोरखौ जानाय जायो। दा थिग बिदिनो जोङो बैसागु बोथोरखौहाय फालिनाय जायो आरोना। ङो माने बेयो बर'फोरनि मोनसे आंगो आगु माने माने फोरबो आरोना। बेयो माने जोंनि बर' हारिनिनो हारिमु। जेनेबा दामनाय देनायानो होन मोसानाय मुसुरनायानो होन। बेफोर माने जोंनि बर' हारिनि माबाखौ नफोरखौ लाखिनायबो जों नुनो मोनो आरो औ दा। बेफोरबायदिनो आरो गोबां दंबावो जेरै जों बुंनानै फोजोबनो हाया नङा होमबा नोंथां? दा औ दा जोङो उननि समफोरावहाय रायज्लायफिनबावनोसै नामा नोंथां। दा सखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां ना।
औ नोंथां।